हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों बुंलाय।
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
दङ नोंथां दङ।
अ होमबा दसे सम रायलायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन बुं।
अ होमबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै जेनेबा बर'फोरनि जौ जौ माने जौ सं नायनि ओ सोमोन्दै रायलायनोसै आरो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां रायलाय।
औ औ होमबा आं जागायनोसै नोंथां।
औ औ।
औ गोदो गोदाय माने बर'फ्रा ओ जौखौहाय माने संनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। गोदो बर' आइजोफ्रा माने जौखौ जोबोद माने संनानैहाय ओ जोङो ओ लोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेबादिनो जेनेबा हौवाफ्रा हौवाफ्रा जेनेबा खामानि मावनाय दामानि मावनायाव माने मेंनाय मोनोब्ला जोङो जौखौ लोंनानै देहाफोर खौ थाजि मोनो आरो बांसिन जोंङो आबाद मावनायाव गोसो होनायखौ जों थारैनो नुनो मोनोमोन आरो गोदो गोदाय नोंथां।
औ औ।
औ आरो जोङो जौखौ जौआ मोननै रोखोमनि थायो जेरै ओ जोङो जौ गोरान गिसि बिनि सोमोन्दै जों मिथिनो हायो आरो जेनेबा बे जौ बानायनायाव मा मा मा मुवाफोरखौ जोङो नांगौ जेनेबा आं एमाव बानायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै। जेन'बा एमावखौ बोरै बानायो औ थारैनो जोङो जौ बानायनायाव एमावखौ जोंहा मोनसे इम्परटेन्ट बे एमावआ एमाव गैयाब्ला माने जौआनो जाया आरो नोंथां। औ जोङो एमाउखौ बानायनो थाख खाय जोङो मिथिंगानि बिफां लाइफां बा दंफां बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो जेरै जोङो एमाव बानायनो थाखाय जोङो माइ रं सेरसे बा सेरनै लानानै आरो बेजों लोगोसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोङो जेनेबा ओ जेनेबा ओ मोखोना बिलाइ बिदिनो आनारस बिलाइ एबा खान्थाल ओ खान्थाल बिलाइ ओ बा बिदिनो दंफां राखेब होनाय दंफां राखेबा माने मस्ट इम्परटेन्ट आरो नोंथां। औ एमाव बानायनायाव औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयो माइरंजों लोगोसे जयैनो देफानानै ओ बेखौहाय माने उनावहाय ओ ओ संग्राय बा माबाजों सालिनानै उनाव ओ दै होनानै माने गथा गथा खालामो गथा गथा खालामनायनि उनाव साननै बा सा सानथाम फोराननानै बियो एमाव एमाव महरै मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ आरो जोङो जेनेबा गोदो गोदायहाय जेनेबा जोङो मोननो हायोमोन जेरै फोरबो फोरबोफोरावबो जोङो जौखौ बाहायो जेनेबा बाथौ फुजा बा बावनाय माबा माबा मोनसे बावनायफोराव जोङो जौ होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ।
ओ बेबायदिनो जेनेबा जौवा मोनसे ओ बैसागु बैसागु फोरबोआव माने जोङो गो ओ जौ इम्परटेन्ट बे जौखौ जोङो बैसागु फोरबोआव जोङो ओ माने बयनिबो न'खराव जोङो बर' फोरा माने जौखौ जोङो संनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो जोङो मागो बैसागु बोथोराव जोङो बेबायदिनो न'खर न'खर जेनेबा गामि गामि थाङ नानै हाय जोंङो जौ लोंलायनायखौ जोङो थारैनो नुनो मोन आरो जोङो जैयैनो गोबां जे जेनेबा बिदिनो ओ उन्दैयानो जा गिदिरानो जा बा ओ बेबायदिनो जेनेबा बोराय बुरै आबै आबौमोन गा गासैबो जोङो बे बैसागु बोथोराव रंजानायखौ जोङो जोबोद ओ बेबादिनो नुनो मोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ औ।
औ आरो बेबादिनो जेनेबा मोनसे जुमाय दङ जेनेबा माइब्रा होनो। बेखौ माइब्रा जुमाया जोबोद माने गोदै गोथाव लोंनो ओ बेबायदिनो जेनेबा गोदो गोदोहाय आलासि आलासि दुमसि फैयोब्ला बेयो माइ माइब्रा जुमायखौ जुदि आलासिफोरनो होयोब्ला जे आलासिफोराबो जोबोर गोजोननाय मोनो जेनेबा माइब्रा जुमायखौ जोबोद गोथाव लोंनोबो आरो बेखौ ओ गोबाव समसिमहाय गोबाव समसिमहालागै थिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
औ आरो बेबाददिनो बुंनो थाङोब्ला जौनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोङो बेबादिनो जेनेबा मागो मागो दमासिफ्रावबो जोङो जौ लोंनायखौ थारैनो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जेनेबा आथिखालाव जोङो जौनि सोमोन्दै जों नायोब्ला माने खोब खम माने जोङो जौ संनायखौ जों जोङो खम माने संनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथाङा आथिखालाव नायोब्ला
औ औ
औ औ गोदो गोदायहाय माने बर' आइजोफ्रा बे जौखौहाय माने जोबोद संनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव माने बे जौ संनायनि बेलायाव बर' आइजो बा हिन्जावसाफोरा जेनेबा बे जौ संनायखौ जोङो खोब गार खौ जों थारैनो नुनो मोनबाय आरो बबाब जायगायाव दा बे जौ संनायखौ जोङो बन्द' खालाम फामनायखौ जों नुनो मोनबाय खना खनला जोङो एसे एनै जोङो बे जौ संनायनि सोमोन्दै एसे मोननो हायो आरो फ्रायानो गोमालांबाय बे जौ संनाया नोंथां
औ औ
औ बर'फोरनि गेजेराव दाबो नुनो मोनो जेनेबा बैसागु बोथोरबबोथ' बर'फ्रा गारनो हाया जौखौ आरो बागो बेबदिनो जौआ दाबो थानायखौ जों नुनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जौआ जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार जेनेबा लोंग्रा महरै जों बाहायबोखानाय थारैनो जोङो बेखौबो दाबो बर'फ्रा जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ नोंथाङाबो जेनेबा जौ जौनि सोमोन्दै आंनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
हागोन हागोन।
औ औ नोंथां
थारैनो नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथो जौ होनना बुङोब्ला। जौजोंनो लोगोसे बर' हारि गोबां गोथौ सोमोन्दो दं। बर' हारिया जेब्लानिफ्राय समाजा। जाजेनानै रायजो जाबोजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो जौआ बर'जों सिथाबनानै थाखानाय।
बै समाव गोदो गोदायनि समाव बर'फ्रा जेनेबा जौखौ खामानि मावनानै मेङोब्ला देहाखौ स्रां खालामनो थाजिम खालाम। खालामनो थाखायसो बिफां सिङाव जिरायनानै जौखौ लोङोमोन बेजोंनो लोगोसे देहाबो। थाजि मोनब्ला फिन खामानि मावफिनोमोन बेनि अनगायैबो जौआ बर'फोरजों। गोबां गोदो सोमोन्दो दं जेरै फुजा बा। गारजा होनाय होन सोरबा गोथैनो बावनाय बुं बैसागु हाबा खेराइ गासैयावबो जौ- जौ नङाबा बर'नि मोनफ्रोमबो
मोनसे फुजायानो बा मोनसे फोरबोआनो बै समाव गोदोनि समाव मोनसेबो जाफुङामोन।
जायनि थाखाय दिनै बर' फ्रा- बेबायदि गुबुन गुबुन मोनथाम मोनब्रै धोरोमाव गावस्रानो गोनां जादों। जेरै- जौखौ बानायनो थाखाय बांसिनै बिनि गियाना जोंहा बर' आइजोफोरनाव थायो। जेरै- जौखौ बानायनोब्ला सेरसेबा दिनै नोंथाङा बुंनाय बायदि माइरंखौ लानानै जेरै- एमाव देगेरनाय जायो बिफांनि माखासे बिलाइ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ थालिर बिलाइ दंफां राखेब बायदि बायदिखौ बुथुमनानै एमाव देयो एमावखौ देखांनानै फोरानो बिनि उनावसो जौखौ संनानै गुसु खालामनानै एमावखौ फोननाय जायो। बिनि उनाव हरथाम हरबै दोननानै जौआ लोंजानाय महर मोनो। बेल' नङा दि जौवा बर' हारियावल' दं। बर'नि अनगायैबो बर'नि साखाथि फाखाथि थानाय बिनानाव रावफोर जेरै राभा र', मिसिं, कार्बि बिसोरनावबो गोबां जौ बाहायनाय जायो। जायखौ बिसिनि गावबा गाव रावजों गुबुन गुबुन बुङो। जेरै मिसिंनाव मोनसे दङ मोनसे फेमास आपं होनना बुङो जायखौ।
औ औ औ नंगौ।
बियावबो दङ, कार्बिनावबो बर'नि बायदिनो मोननै रोखोमनि दं जौवा, जायखौ जौ गोरान जौगिसिदों बुङो बर'वाव। कार्बियाव बेखौ बुङो गर आलां आरो गर आराग होननानै आरो एमाव खौ बुङो खार्बियाव थाब होननानै। बिथांमोननि जौ संनाय आरो एमाव देनाय माखासे फ्रायानो बर'जों जोबोद गोरोबफ्लेनाय आरोना। जानो हागौ बेखौ जौखौ दिहुननाय खान्थिया एसे बेलेग बेलेग जानो हागौ। नाथाय एमाव देनाय खान्थिया गासिबो गोरोबफ्लेनाय आरो बर'जोंनो। नाथाय आथिखालनि मुगायाव बर' फ्रा जौ संनायखौ गारनायनि माखासे जों माखासे थि जाहोनफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरो थि जाहोनफोरा जाबाय आथिखालाव बिगियाननि मुगाजों थांनानै थानो थाखाय गोबां गोब्राब जाबाय। जायनि थाखाय रां आरजिनो थाखाय गोब्राब जाबाय जोंनि न'खरनि गाहायफ्रा बिफाफोरा जेराव जौ लोंनानै गोदोसोना थाबाय थायो। न'खरनि हाल सालफोरखौ जेबो आन्दाज लाया गावनि ग' थ' गथायफोरखौ फोरोंनाय लिरनायफ्राव जेबो आन्दाज लाया, जौ लोंनानै थाबाय थायो जायनि था खाय जोंनि बर' न'खरफ्रा बायलांजोब्बाय। फरायनांगौ समाव गथ' गथायफ्रा फरायनो खाबु मोना। बेफोरनि थाखाय गोबां जायगायावनो गोबां गामि फोरावनो जौखौ दानि मुगायाव दायो गोदान मुगायाव बन्द' खालामनायखौ जों नुनो मोनो। थारैनो बियो जोंनि थाखाय नायोब्ला फारसेथिं नायोब्ला बाजि जौखोन्दो जों मोजां नाथाय बाजि जौखोन्दो जोंनि थाखाय गाज्रि। मानोना जौजों जों लोगोसे जोंहा गोबां हारिमुवा बेरखांफायो जौखौ बन्द' खालामोबा जौखौ जों आथिखालाव संलाबा जौखौ लोंलाबोला जोंना गोबां हारिमुवा गोमालांगोन। बिनि थाखायनो फारसे मोजां फारसे गारजि बिदिनो बैसागु बोथोरफ्रावबो जों फ्राय गामियाव जौखौ बाहायखायोआनो। जौजोंसो जोंहा गोबां सोमोन्दो दंखायो नालाय
औ औ
बेबायदिनो आरो नोंथाङा जौनि बागै आथिखालाव जौनि जायगाया माबायदि जानांगौ नोंथाङा बिनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेनेबा ओ आंनो जौनि सोमोन्दै जोबोद ओ मोजां बाथ्रा बुंलांबाय जेनेबा बेबादिनो जेनेबा बर'फोरनिबो अनगायैबो गोबां जेनेबा ओ गुबुन गुबुन हारि फ्राबो जेनबा जौ संनायनि सोनदै नोंथाङा आंनो जोबोद मोजां खोथा बुंलांबाय आं गोजोननाय मोनदों खोनानानै आरो बेबायदिनो जेनेबा आथिखालाव नायो अब्ला जोङो जौखौ जौ संनायखौ जों ओ खम माने संनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आरो बेबादिनो नायोब्ला जोङो औ जौ जौ होननानै बुङोब्ला जेनेबा बिदिनो जेनेबा लाइमोनफोर लाइमोनफोरनि सोमोन्दै जों थारैनो बुंनो थाङोब्ला जौ लोंनानै गोबां बेबायदिनो जेनेबा गावनि जिउ जिउखौ खहा खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ औ
औ आथिखालाव नायोब्ला जेनेबा सोरखारनि जौ सोरखारनि जौफोरखौबो जोङो गोबां नुनो मोनसै आथिखालाव जोङो सोर सरखारनि जौ होन्नानै बुङोब्ला बेबायदिनो गोबां मुंफोर दं सरखारनि जौ जेनेबा आं मोन बुंनोसै जेनेबा बेबायदिनो आइ बि बेबायदिनो रेडबुल बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सर जौखौ जोङो थारैनो मोननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जेनेबा लाइमोनफ्रा बे जौखौ लोंनानैनो गोबां जेनेबा गाव गावनि जिउखौ खहा खालामनानै लादों बेबायदिनो जेनेबा ओ बाइकफोर सालायनाय बेबायाददिनो गारि मथर सालायनानै लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बे जौखौ लोंनानैहाय आरो जेनेबा फैफिननाय बेबायदिनो फैफिननाय समाव जेनेबा मालाबा मालाबा जों एक्सिडेन्ट जानायखौ नुनो मोनो गाव गावनि जिउखौ माने गोबां खहा खालामनायखौ जोङो आथिखालाव जों नुनो मोनसै आरो नोंथां जौनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला औ औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो। जेनेबा बे जौखौ जेनेबा गाव गावनि जेनेबा गाव गाव मिथिनानै जुदि बे जौखौ जोङो जेनेबा लोङालासिनो जेनेबा गावनि जिउनि सोमोन्दै ओ जेनेबा बुंनो मिथियोब्ला जेनेबा ए बे जौ खौ लोङा लासिनो जेनेबा ओ जेनेबा बेबाददिनो जेनेबा फरायनाय बा माबा मोनसे गियान जेने ओ बुथुमनो हायोब्ला थारैनो जेनेबा जिउआवहाय मोनसे ओ देरहास देरहासार जानायखौबो जोङो ओ आथिखालाव जों मोननो हायो नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ औ बेबादिनो जौनि सोमोन्दै आरो नोंथाङाबो आंनो फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन।
औ औ
हागोन जों बर'नि अनगायै एसे गुबुनखौ जों रायखांबावनोसै जेराव जोंनि सा खाथियावनो थानाय साखाथि फाखाथि जोंनि न'सुंसे रावनिनो कार्बिखौनो जों रायजलायबावनोसै बिथांमोनाबो गोबां रोखोमनि जौ सङो नाथाय बर'आव जेरै जौवा हाबा खेराइ फुजाफ्राव बांसिन गोहोम खोख्लैयो बिथांमोननियाबो बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैयो।
बिथांमोना जेरै बिथांमोननि फोरबो जेरै सामांखान होनो रंखेर होन बिथांमोननि फोरबोफोराव गोबां जौखौ बाहायनाय जायो बिथांमोननि जौखौ बाहायनाय जायो बिथांमोना मोनसे मोनसे लाव थाय बायदि मोनसे बं-बं मुंनि मोनसे आगजुखौ लायो बेयाव बिथांमोना जौखौ सोयो बेयाव लोङो बिथांमोना बिदिनो सामांखान फोरबोआवबो जेराव बिसोरो गोथैफोरनो बावनो थाखाय बे-बे बं होननाय मोनसे आगजुआवनो जौखौ सोनानै बिसोर नो बावो आरो गावसोरबो लोङो आरो मोसायो बिदिनो गोबां बिथांनि फोरबोफ्रावबो जौखौ बाहायो। जेरै जोंनि बर'फ्राबो गार्जा होन गोथैनो-गोथैफोरनोबो जोंहा बर'फ्रा जौखौ बावो जेरै सोरनिबा न'खराव सुबुं थैयोब्ला सोरबा सुबुं थैयोब्ला जौ माने जौ लोंग्रा सुबुंबा बा बोराय बुरै सुबुंब्ला जौखौ बर'फ्रा बाव खाथारो जेराव फाख्रि बिलाइयाव फाख्रि बिलावखौ दना बायदि थननानै आगसि आखाइजों ओरै जौखौ हावखांनानै बिनि गोथैनि खुगायाव खनबा गाहाम फिदिंनानै जौखौ जोंहा ब-बर'फ्रा गोथैनोबो बावो। बेफोरबायदिनो बैसागु बोथोरफ्राव